अ नोंथां औ खोनादों दे खोनादों दे नोंथां
नोंथाङा सम दङब्ला
औ दं नोंथां
औ दे अब्ला सम दङब्ला मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों बे आयदानि सायाव सावरायनसै ना मा होनो नोंथां
औ जागोन नांथां जागोन
औ नोंथाङाबो बे आयदानि सायाव जा मोनथिगौ नोंथाङा बुंबानो जाबाय
औ जागोन नोंथां आयदाखौ खिन्थाना होदो एसे
आयदायानो जाहैबाय बर'फोर बर'फोरनि सायाव एसे फंनैसो रायज्लायनो सानदों
औ औ
बर'फोर होनना बुंब्लाथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो नङा होमब्ला जिहेथु नोंथाङाबो सासे बर'आनोखा
औ नोंथां बुंलांदो नोंथाङा
औ औ बर' होनना बुङोब्ला माने जों गासैबोथ' मोनथिखायो ओ जिहेथु बर'आ गासैबो बर'खा नोंबो बर' आंबो बर' ओ बर'फोरा गावनि मोनसे गोख्रों राव दोङो
औ नंगौ
उम बे रावा ओमाने जायखौ बे रावखौ होनना बुंनाय जायो माने भारतनि जोंनि संबिजितनि दाइनथि फारियाव बा सारियाव थिसनजानाय राव होननानै बुंनाय जायो बे बर' रावखौ नङा होनबा नोंथां औ आरो बे रावानो जाबाय बर'नि बिमा राव जायखौ बिमा रावखौ बर' रावबो बुंनाय जायो बेखौनो
औ नंगौ नोंथां
बिनि अनगायैबो माने दा गोबां सुबुंफोरानो गोबां बर' सुबुंफोरानो जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन जेरै गुवाहाटि कार्बि आंलं गोबां जायगायावनो बर' सुबुंफोरा थांनानै जिउ खुङो
औ नंगौ नोंथां
आरो बे बर' रावानो बे ओ जिगुजौ द'जिथाम इं मायथाइयाव गुदि थाखोआव बर' बिजों महरै जेनेबा गनायथि मोनदोंमोन
औ गनायथि मोनदोंमोन आरो नंगौ
आरो बे जिगुजौ द'जि थाम औ औ संबिजिदआव जिगुजौ द'जि थाम मायथाइनि उनाव जेब्ला बे संबिजितआव गनायथि मोनखांनायनि उनाव जेब्ला जिगुजौ द'जिदाइन मायथाइ जायो अब्ला बे माने मोनसे गोजौ फरायसालि थाखोआव माने सोसन जादोंमोन बे रावा
औ ओम बेयाव हायथ' नोंथाङा मिनथिगौबो जानो हागौ जाय बर'फोरा बे ओ बे मुलुगाव बर'फोरा गुबैयै बेयाव बुंनो थाङोब्ला नै मिलियननि बो बांसिन माने बर' फोरा बे मुलुगाव दं होनना मिथि
औ औ नंगौ नोंथां बर' सुबुङा गोबां दं
बेवहाय आरो ओ बर'फोरनि जायगाया गुबैयै नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोनना एसेसै बर'फोरनि जेरै बि टि आर जों माने बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजिनेलजों माने ओ बेवहाय गनायजानाय
औ औ नंगौ नोंथां बे माने जोंनि
बेफोर जायगा ओ खौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना बिटिआ नि जि
जोंनि औ औ औ नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ बुंनोसै जोंनि बे बि टि आर ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर' सुबुंफोर थानाय ओनसोल बा गामि दं होनब्ला जेनेबा जिल्ला हिसाबाव बाक्सा चिरां औ औ झार उदालगुरि धेमाजि गासै जिल्लायावनो माने कार्बि आंलं गास सै जिल्लायावनो माने बर' सुबुंफोरा खौ माने गोबां नुनो थाङो आरो औ आरो बेनि अनगायैबो औ औ औ औ औ सैबो ओनसोलावनो बर' सुबुंखौ गोबां नुनो थाङो आरो इदिनो बर'फोरा गाव गावनि मोनसे दोहोरोमबो दंखायो बर'फोरनि दोहोरोम होनना बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि दोहोरोमखौ बा थौखौ गुबैयै लानाय जायो मानो होनब्ला बे बाथौआनो बर'फोरनि गोजाम धोहोरोम आ देरसिन मोदाय बा देरसिन होननानै मानिनाय जायो बे बाथौखौनो आरो बे बाथौखौ बर'फोरा जेनेबा हा बार दै अर एबा सान आरो गोथौ खान्थिनि माने गोथौ खान्थिजों सोरजिगिरि खौ माने मानिना ला नाय जायो बे मोनबाजों सोमोन्दो दं होननानै माने बे मोनबाजों लोगो नांनानै बेखौ माने बाथौ बुंनाय जायो आरो ब्र'फोरा आरो बेवायनो खेराइ आबो बर'फोरनि ध्रोमारि फोरबो हिसाबै गोलैयो बेवाय आरो खेराइयावहाय ओ दौदिनिबो थाफायो जायखौ खेराइनि गाहाय बुङो दौदिनि नङा ब्लानो खेरा खुंफुं जाया औ
औ बेवहाय नोंथाङा मोनथिबौबो जानान नो हागौ जाय बर'फोर जोंनि ओ राव होननानै बुंनो थाङोबा बर'फोरा ओ तटिब्बद बर्मन फोलेरनि
औ औ सिन तिब्बत-बर्मन औ औ औ बेनि हारिसा
औ बेवहाय माने ओ बर'फोराथ' दाइनथि ओ संबिजितआव
औ औ दाइनथि सारियाव
जायगा मोननाय माने राव नालाय आरो बर' रावा बेखौ मा माने मा हांखोआव लिरनाय जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा हांखोजों लिरनाय जायो बेखौ बर'फोरनिखौ हांखोखौ मा हांखोजों लिरनाय जायो बेखौ
बेखौथ' एसेबां मोजां मिथिजोबानो फोरमायना होदो
औ मोनथिगौबा जाखिनि मोनथिगौ बेखौ बुंबानो जाबाय नोंथाङा मोनथियाबा सोंनो हागोन नोंथाङा
औ बेखौ आं एसेबां मोजाङै गोबां मोनथिजोबा बेनि नि बागै ओ जि खुदाया बेखौ बर' रावखौ दाइन थि सारि एबा मासियाव थिसन जानायखौ मोजाङै मोनथिगौ बेनि अनगायै गुबुन मोजाङै मिथिया नों
औ बेहाय माने बेवहायनो थाफानाय जायो आरो बियो औ बे जाहैबाय देब'नागिरि हांखो होनना बुंनाय जायो जायखौ बर' फोरा जि हांखोजों लिरनाय जायो बेखौ जाहैबाय देबना रि हांखो होननानै बुंनाय जायो आरो धोरोम होननानै बुंनो थाङोबा बर'फोरनि गेजेराव गुबैयै बाथ थौ धोरोमखौ माने ओ बर'फ्रा बाथौ धोरोम बा हिन्दु हिन्दु हिन्दु धोरोमनि सिङावनो थाहैबाय बाथौ धोरोमा बाथौ धोरोमा गुबै आरो जेराव आरो बेवहाय थायो ख्रिष तियान धोरोमजोंबो माने
औ औ खायसेया ख्रिस्टान औ औ
औ जेराव बाथौ धोरोमखौ सिजौ ओरो दंफांखौ लानानै फा फालिनाय जायो
औ औ औ
बेवहाय औ नोंथाङा एबा ओ बर'फोरनि एसे जारिमिन बा सिनायथिखौ एसे बुंनो हागोन ना
सिजौनि
सिजौनि नङा माने बर'हा बर'फोरनि जारिमिन बा सिनायथि जायखौ आइडेन्टिटि होननानै बुंनाय जायो बिदि बेखौ हायाबाबो नों आ जारिमिननि बागै एसेमोन थिगौब्ला बुंनो हागोन माने सिनायथि महराव माया बर'फोरनि सिनायथि महरै गोलैयो जेरैबाय ओ बुंनो थाङोब्ला आर'नाइ आर'नाइया बर'
औ औ औ आर'नाइ दख'ना
औ गामसा जेरै बिदि आरो
औ औ बेफोर मोनसे बर'नि सिनायथि औ औ आरन नाय आर'नाया बर'नि मोन मोनसे सिनायथिखा बे मुंदांखा बेवहाय मानो होनना बुङोब्ला बे आर'नाइआ बर'नि आइजोनि आखाइजोंनो दाफुंजानाय जायो आरो बे आर'नाइआव ओ गोबां रोखोमनि आगर थायो जेरै फारौ मेगन दिंखिया आगर हाजो आगर बायदिसिना आगरजों दानानै समायना रमायना खालामनाय जायो बेखौ आरो बर'फोरा थ' गोबां ओ धोरोमनि अनगायैबोथ' गावनि ओ हारिमु आरो मेथाइ रोजाबनाय आरो दामनाय देनाय दङ ओ दा बर' फोरनि हारिमुनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बर' आइजो एबा हिन्जावफोरा जिहेथु ओ जि जोम दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा जाखायो बर' आइजोफोरा औ बर'फोरनि मोन ओ गंफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो न'खराव खमैबो जरासे सानसालि नुनो मोननाय जाखायो नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौनदां नंगौ
बर' आइजोफोरा दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फालि साद्रि एबा फास्रा खौ बयबो दाखायो आरो बेवहायनो दानिसो दा बावैसो बुंलांबाय बे आगरफोर एरनाय जायो बे रेगे रेगां फास्रा आर'नाइ बेफोराव दाउथु आगर फारेव मेगन मु मुफ फुरागान मोख्रेब थाइगिर बिबार बिफोर आगरखौ एरनाय जायो आरो उम बिदिनो जोंनि बर'नि हारिमुखौ बे आगरफोरानो सिनायथि होनाय जायो आरो आरो बेनि अन गायैबो दामनाय देनाय रोजाब नाय मेथाइ रोजाबनाय बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फोराथ' गावनि हारिनि मोनसे आंगो मोसानाय दंखायो जायखौ बागुरुमबा मोस सानाय मोनसे ओ बागुरुम्बा मोसानायखौ सिखिरि मोसानायाव बुंनाय जायो आरो मोसानायनि अनगायैबो बे मोसानायनि अनगायैबो बर'फोरा ओ गावनि रोंगौथि मोसानाय जे हेथु खेराइ मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय बायदिसिना मोसानाय रोंगो आरो मेथाइ रोजाबनाय आरो दामग्रा देग्रा दामजु दामनायावबोथ' बर' सुबुंफोरा जोबोर आखा फाखा खा नोंथाङाबो मोनथिखागौ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बर' सुबुं फोरनि गेजेराव मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाय रिंगु दामसा बेफोरो गोबाङैनो खोनानो मोनबोखादों गोदोनि दिननिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव औ दामनाय गेलेनाय होननानैथ' गुबैयै मोनबाखौ मोनबाखौ लानाय जायो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगना जाबस्रिं आरो थरखा बेफोरबो थाफायो लोगोआव बेजों लोगोसे गाहाय हाय मोनबाखौ हमनाय जायो औ औ
औ बेवहाय गुबैयै आरो मोनसे ओ औ मा मा होनो बेखौ ओ बर'फोर होननानै बुङोबाथ' बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि बिफा होननानै जायखौ बुंनाय जायो बेखौ नों थाङा मिथिगौना?
बर'फोरनि बिफा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ जाय बर'फोरनि थाखाय गोबां माने जुजिबोदोंमोन माने
गोबां खामानि मावलांदोंमोन औ बर'नि हारिनि हारिमुनि औ बेनि थाखाय बिथाङा जिउ बावलांदोंमोन आरो ओ बर'नि रोजाब दाबनाय दामनाय देगनाय हारिमुनि अनगायैबो बर'फोरा जानाय लोंनायबो एसे
ना नोंथां जानाय लोंनायनिबो मोनसे औ मख'जाथाव दं औ औ औ
औ बे गुबैयै समनाथ ब्रह्म होननाय नोंथाङा खोनादों जानो जाय गिबि बर'फोरनि ओ रोजाबग्रा एबा
औ औ मेथाइ रोजाब गिरि बा लिरगिरिमोन बर'नि औ औ नंगौ नोंथां
बेवहायथ'
जानाय लोंनायाबो थ'
औ औ नंगौ नोंथां
जानाय लोंनाय होननो थाङोबाथ' अनला खारै
अनला खारैजों दाउ